हेल' नोंथां औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांखौ फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय
औ
नोंथाङा एसे दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ दावबाय नाय बुङोबथ' दावबायनायाथ' जोंनि सुबुंनि जेनेबा ओ जेन'बा बिदिनो सिमां आरो नङा होमबा नोंथां औ जों बिदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो गुबुन गुबुन हादरफोराव जोङो ओ दावबायनो लुुबैयो आरो उम बुंनो थाङोब्लाथ' बे दावबायनाया खायसे खायसे सुबुंफोरनि थाखाय मुलि बायदि जालांबाय आरो जेनेबा जेनेबा दावबायब्लासो जेन'बा गोसोखौ मोजां मोननाय बिब्दियनो। खायसे मानसिफोराथ' दावबाय ओ सानफ्रोमबो दावबायनानैनो जिउ खुंगासिनो जेनेबा ओ जों दावबायनानै बे मोजां मोजां समायना समायना जायगानि नुथाइफोरखौ जों मबाइलफोराव सेबखांनानै एबा भिदििअ खालामनानै जोङो ससियेल मिडियानि एव ससियेल मिडिया एगारबाबो जों दानिया गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां औ बे मोजां मोजां नुथथायफोरखौ नुनानै जों बे ससियेल मिेडियाायाव सुबुं माहारिफोरा बांसिन नायो बिब्दिनो बिसोरो ओ बिसोरखौ जोबोद ओ एबा सापर्ट खालामो बिब्दिनो दावबायो ओ बिदिनो बिसोरो ओ गोबां बिदिनो बिसो रां नुनो मोननानै गोबां ओ गोजान गोजान जायगायाव दावबायनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ थिग बेबायदिनो दावबायनो बुङोब्लाथ' जों बिबदिनो ओ जेनेबा मालाबाफोर सम मोनल्बा एबा दावबायनो थाङो आरो नोंथां बिदिनो ओ जोंनि न'खरनि ओ सुबुं एबा जोंनि न'खरनि फेमिलिफोराथ' बारा एसे टाइम मोनबाय थाया बिदिनो न'नि खामानिफोरााव मुखुब थायो जोङो ओ बिनिखायनो एसे सम मोनब्ला मालाबा टाइम मोनबानो जोङो लोगोफोरजों दावबायनो ओंखारलाङो आरो बिदिनो जों मायाबाफोर दुखु एबा मायाबाफोर टेनसनफोर जाब्लाबो जों दावबायनो थांबानो गोसोफोरखौ ओ मोजां मोनो आरो नोंथां
औ
बिदिनो जोङो बे जा गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरावबो जोंनिया लावखार ओंखाम जायो नङा होमबा नोंथां औ बे लावखार ओंखाम ओ जानो ओ थांनायाव जों जेनबा लोगोफोरजों जमा थाङो थिग बेबायदिनो बे लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायगायावबो गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोर फैयो आरो खायसेया न'खरफोरजों दावबायनो थाङो न'खरनिफोरजों खायसेया लोगोनि लोगोफोरजों आरो खायसेफोराथ' जोंनिया बे स्कुल कलेजनिफ्राय फोरोंगिरिफोरा दावबायनो लाांगोन नङा होमबा बिसोरखौबो नुयो ओ बिसोर जायफोर दावबायनो फैदों बिसोरबो जेनबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बे ओ जायगाखौ एबा दावबायनाय जायगाखौ नुनानै माने बिसोरबो दाब दाब जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो आरो
औ
थिग बेबायदिनो ओ लावखार ओंखाम जानाय बुंबाथ' बिदि लावखार ओंखाम जानाय बुङाथ' जोबोद गोजोनो गुजुनाय मोनो बिदिनो जों न'फोराव जेन'बा जा ओंखाम जायो बा खाजा जायो बेनिसाय लावखार ओंखाम जानो थांनायाव जेनेबा लोगोफोरजों जाबा एसे बांसिन खहाबनायखौ जों मोनो आरो नोंथां
औ
औ ओ नोंथाङाबो ओ बिब्दिनो दावबायफेरबाय नामा नोंथां
औ औ नोंथाङा आंबो दावबायफेरबाय
औ औ बिब्दिनो ओ नोंथाङा दावबायनो थांनायाव ओ मा माजों दावबायफैदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जागोन नोंथां जों दावबायनो थांब्लाथ' जों बांसिन ट्रेन ट्रेनजों बासफोरजों थांनाय जायो आरो
औ औ
जों बिदिनो शिलं थाङोब्लाबो जों बासजों थाङो गुवाहाटिसिम थांब्लाबो जों बासजों थाङो
औ
बेबायदिनो
औ नोंथाङा औ नोंथाङा न'खरनिफोरजों ओ बांसिन दावबायना मोजां मोनो ना लोगोफोरजों दावबायना मोनो
बुंनो थांब्लाथ' नोंथांजों लोगोफोरजों बेरायनानै बांसिन
औ औ
नोंथाङाबो लोगोफोरजों बेरायना मोजां मोनो ना।
औ नंगौ नोंथां बुंनो थाङोबाथ जों। लोगोफोरजों ओ बेरायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो नों
औ नंगौ
औ ओ बिदिनो ओ जोंखौ ओ जोंनि कलेज एबा स्कुलनि फोरोंगिरिफ्राबो ओ बिदिनो ओ दावबायनाय लाङोमोन आरो नोंथां ज ज बिदिनो ओ दावबायनो लाङो एबा लावखार ओंखाम जानो थाङो थिग बेबायदिनो बिदि दावबायनो थांनायाव जेनबा जोंनि फोरोंगिरि बुंङोमोन आरो आगोल आगोल एबा बा दावबायनो थांनायाव जा जायगा नुदों बेफोरखौ जा नुदों बेफोरखौ नोंसोरो गोसोआव ला बिदि होनना बुङोमोन आरो ओ गोसोआव लाहोनायनि जाहोना जाबाय जेनेबा जोंनिया बिदिनो कलेज एबा स्कलनिफ्राय जोंखौ प्रेकटिकेल एबा प्रजेक्ट लिरनो हरब्ला जों माने बेखौ बेयाव लिरना कलेजाव जमा होनाय होनांगो ङोमोन आरो थिग बेबायदिनो खायसेफोरनिया बिदि हुदा दङ जेन दावबाय थांब्ला बिदि डायरि एबा सानद्राइभ लिरो नङा होमबा नोंथां दिन बिसोर थांनानै जेनबा मा मा खालामगोन एबा मा मा जायगा नुयो बेफोरखौ खायसे खायसे फोर बिदिनो लिरना लायो आरो डायरेक्टआव साय सान्द्रेबफोराव औ नोंथाङाबो बिदिनो ओ स्कुल कलेजनिफ्राय बिदिनो दावबायनो थांफेरबाय नामा गोजान गोजान जायगायाव नोंथां
औ नोंथांजों प्रेक्टिकेलनि थाखाय जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थांनांगो
औ
बिदिनो जों गोबां गोसोआव लाना फैनानै
औ
औ प्रेक्टिकेलनि थाखाय जों बेखौ प्रजेक्ट बानायनाय जायो आरो नोंथां
बे दावगबायनो थांनायाव नोंथाङा मा मा नुबोदोंमोन आरो नोंथाङा बेयाव दावगायनो थांनानै जेनेबा मा मा मिथिनो मोनदों जेनेबा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
जोन जों बिदिनो गोबां समायना रमायना जायगाफोरखौ नुनो हायो यो आरो नोंथां बेबायदिनो मिथिंगायारि दैमा दैसा बेफोरखौ दाउमा दाउसा जिब जुनार जों बेफोरखौ गोबां नुनो मोनो नुनानै गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
थिग बेबायदिनो दावबायनो थांनाय समाव नोंथांमोनखौ ओ स्कुल एबा कलेजनिफ्राय माजों दावबायनो लांदोंमोन नोंथां
जोंखौथ बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो जोंखौ बासफोरजों बेरायनो लाङोमोन आरो नोंथां नोंथांमोनखौबो माजों दावबायनो लाङोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंखौबो माने जोंनिया ओ स्कुल एबा कलेजनि गासैबो जोंनिया ओ फरायसा एबा फरायसुलिफोरा ओ जोंनिया दावबायनो थांजोबो नङा होनोमबा नों थां दा थिग बेबायदिनो बिदि जोंनिया ओ जों बिदि स्कुटि बाइकफोरजों थांनाया जों बिदिनो ओ गारि फिसाफोरजोंबो थांनाया जों बेनिखायनो बासखौनो लाङो आरो बिदिनो गंनै गंथाम बास लाङो माने जाहाथे गासिबो फरायसा एबा फरायसुलिफोरा जों थांनो हायो दावबायनो हायो ओम थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन जायगाफोराव ओ एबा गुबुन हादोरफोराव दावबायनो थांब्लाबो जोबोद जेनेबा मिथि मोनैनि बाथ्राखौ मिथि मिथियो आरो माने जिनि थानाय जानाय गाननाय लोमनाय गाननाय जोमनाय बिदिनो रायज्लायनाय बिनि जानाय लोंनाय माने बिसोरनिया आलादा जोंनिया आलादा जायो नोङा होनबा नोंथां? ओ बेनो ओ बेनो जोबोद फारागथि दोङो आरो माने बुंनो थाङोब्ला जोङो खायफा खाय फोरनि जायगायाव जोबोद साब सिखोन ओ ओमफ्राय जोंनियाव बारा बे बिदि साब सिखोन नंङा बिदिखौ गोबां नुनो मोन्दों आरो। बुंनो थांङोब्लाथ' उम जों बिदिनो लोगोफोरजों दावबायनो थांबाथ' जों बिदिनो बाइक स्कुटि फोरजोंनो बांसिन दावबायनो थांङो आरो नोंथां जों बिदिनो खा खाथि खालायाव थानाय जोंनि बिदि ओ दारागाव हाजो एबा सुखि हाजो बिदि भुटानफोराव जों ओ दावबायनो थांफेरबाय आरो बिदि जोङो बिदि ओ जोङो खाथि खालानि जायगायाव थांनानै जों जोबोर गोजोननाय मोनो माने बिनि मिथिंगायारि महर जेन'बा हाजो हाला दैमा दैसा बिफां लाइफां बेफोर खौ नुाबाबो जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां माने बेफोर जायगायाव थानाय जोबोद थाजिम निजोम मोनो बेफोरनि बारहावा फ्रा जोबोद गुसु नंङा होमबा नोंथां? औ। बिब्दिनो ओ जोङो दावबायनायाथ' गासैबो ओ मोनसे सिमां बायदि। जों एबा रां रुफा गैयिनि थाखायसो एबा रां रुफानि प्रब्लेमनि थाखायसो माने जों गोजान ओ गोजान जायगायाव दावबाय थांनो हाया नंङा होमबा नोंथां? औ। नोंथांङा बिदिनो लो लोगोफोरजों ओ लावखार ओंखाम जाफेरनो थांबाय नामा नोंथां?
बुंनो थांब्लाथ' जों गोबां बोसोरफ्रोमबो जों लोगोफोरजों ज' ज' लावखार ओंखाम जानो थांङो थांनानै गोसोफोरखो जोबोद मोजां मोनो लोगोफोरजों मिनि खुसि रंजा खुसि जानानै बिनि सायाव जों मिथिंगायारि मिथिंगायाव जों जानानै मिथिंगानि महरखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो।
औ नोंथांङा बिदि लावखार ओंखाम जाफेरनो थांनायाव ओ नोंथां ओ नोंसोर ओ जेनेबा नोंसोर गावसोर ल' ओ थांनाय नुदों ना गुबुनफोरखौबो फैनाय नुदों नोंथां?
जोंथ' जों गोबां मानसिखौनो बेरायनाय नुयो। जों जोंल' नंङा जों बायदि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जों बेरायनो फैनाय
औ। उम। ओ थिग औ नुदों नोंथां ओ माने गोबां ओ गुबुन गुबुन मानसिफोर फैनायखौ जों नु दों आरो गोबां जों बे लावखार ओंखाम जानाय दिनाव जेनेबा जे जारुवा जानुवारिनि से दिन जेनेबा गोदान सानफोराव गोबां ओ जेनेबा गोबां मानसिफोरा बिदिनो गारि भारा खामनानै गोबां ओ लावखार ओंखाम जानो थांङो आरो माने बे लावखार ओंखाम जानाय जायगाया जेनेबा बुंफबजोबो आरो नोंथां। माने जायगाफोरा समायना मिथिंगायारि महरफ्रा ओ समायना नालाय बिदिनो दैमा दैसा जेनेबा बिफां लइफां हाजो हाला जों बुंफबनाय नालाय बेफोरखौनो बेफोरनि समायना रमायना महरजों महरखौ नुनानै मानसिफोरा बेयाव ओ ज' ज' लावखार ओंखाम जानो थांङो आरो नोंथां खायसे बिदिनो बोसोर गोदानावल' नंङा खायसे बिदिनो डिसेम्बरनि जोबथा सानफोरावबो ओ गोबां लावखार ओंखाम जानो थांङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो ओ जोंबो उन्दै उन्दैयाव जोंनि गामि ए एब गामिफोराव जोंनि जेनेबा दुब्लि फोथारफोरावबो जों उन्दै उन्दै समाव बिदिनो ज' ज' लावखार ओंखाम जायोमोन आरो नोंथां बिब्दिनो आगोलनिफ्रायनो जों बिदिनो बोसोर गोदान एबा बे बोसोर नि जेनबा जोबथा लास सानफोरावबो जोङो आगोलनि बायदिनो लावखार ओंखाम जाबोबाय थादों आरो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समा जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों दावबायनायनि बागै सरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां
ह ह